खोनादों? हेल'
अ हेल'
औ खोनाबाय ना?
खोनना हाबायना? औ औ खोनाबाय फंबाय।
खोनागासिनो।
मा खालामगासिनो दङ आदाया?
औ आ नै ओरै ओंखाम जाखनानै जिरायनानै दं।
अ आं बिदिनो ओंखाम जानानै जिरायनानै दं।
मासोमोन ओंख्रिया ओइ फाथो फाथो बिलाइ खारैजों संदों। फाथो गोबाब ओंख्रि ओम नाथुर गोरान होदों आरो। आरो जोंना आजोनाय आजोनाय बाथोन। आरो सु-सुजिजों अमा बेदरजों दंमोन आरो एसे
सुजि
औ बे खारन बाय
हा अ ह' ह' ह'। जोबोद मोजां।
थिगानो। फंबाइ आलाय मा ओंख्रि जानानै जाखांदो दोनै दोनै
आङो जोंना माबासोमोन ला औ ओमफाय बयलारमोन।
औ। जोगोनार ना ओ लाव
औ औ।
औ। गैयाना? अब्ला जोङो बर'फोरनि आंगो मोनसे फोरबो बयजोंबो अनसायजाग्रा जेरै बैसागु बिनि सोमोनदै सावरायनि नङा
दा नंगौ औ औ। उम।
आथिखालाव फंबायमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ मा बायदि ओ नेमखान्थिजों फालिनाय जायो सुंद'यै फोरमाय हागोन।
जागोन। ओ बैसागुखौथ'नि जोंनि जायगायावहाय गुबैयै बर' हारिनि खान्थिजों बा बर' ओ समाजनि बर' बर' गाहाय बर' समाजनि खान्थिजोंहाय फालिनाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं लानानै। गिदिरा गाव उन्दैखौ मान होन फाय बोर होनाय आरो उन्दैया गिदिरनाव बोर लानाय बेफोरो बेफोर खान्थिजों आरो बैसागु मोसौ बैसागु बेजों लोगोसे ओ लाइमोन हान्जाया आलादा आरो बोराइ हान्जाया आलादा बेबायदि बिदि रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओ जायगा साइदावहाय
नोंगौ जोबोद मोजां ओं सानबैसे आथिखाल हेल'
ओरैनोथ अ खोब बारा बाबो स सानथाम बारा मोसानायखौ नुनो मोना आरो औ औ सानथाम सानसे सानसे मोसौ बैसागु थाबाय एक थारिकआव अ सानब्रै जायो। एक एक थारिक थाबाय मोसानाया जेन थेन साननै मोसानाय जायो आरो। ओमफाय बाखि गुबुन गुबुन फुजाफोरजों औ औ औ गुबुन गुबुन फुजाफोरखौ हम हमनानै लायोबा सानथाम सानब्रैसो थाङो आरो बैसागु। ओ नो आदा मोनथिंजाय बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो ओरैनो?
औ
ओ एकथ्रिस थारिखआव जोङो मोसौ एक बेहाय मानसिनि बैसागु जाहैबाय आरो बेयाव जेरै फंबय मोनदों मन्दिराव गामियाव जयै माबा ओ मनदि ओ थानसालियाव थांनानै बोसोर गोदाननि गोथार आर'ज गाबनानै गावजों गाव गिदिरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ अननाय होनाय- बिदि मोन से हाबाफारि लायो। बयबो खलुमनाय। यो अनलायो बेबायदिनो आरो आरो देग्लायै ओ थांनाय बैसागुआव जाय बिथांमोनहा ओ मोजां नामबार लानानै- मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारियाव पास जादों बिथांमोनखौबो जोंनि ओ थानसालिनिफ्राय बैसागु फालिनाय मुंजों बरायनानै लादों।
औ
बेजों लोगोसे जाय फोर ओ गामिनि आयंमोन आबौमोन आबैमोन बैसोरबायदि बुरै बुरै बोराय बोराय मानसिफोरखौबो मोनसे ओ- बरायनाय हाबा फारि लादों। मानो होनबा बिथांमोनहा जोंनि समाजखौ सिगांनिफ्रायनो दैदेनबोनानै बोरायबोबाय बुरिबोबाय दा जोंनि समाव- बिसोरखौ जों ओ सनमान होनांगौ होनना आर'नाइ होनानै बरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनिया ओ बे सानसेनि मानसिनि बैसागु फालिनाय जोबनायनि उनाव जोंङो माखासे बिदिनो बर'फोरनि ओ जेरै लोंग्रा जौ बेदर बेफोरबायदिखौ ज'यै ओंखारनानै माने एसे एसे लोंदों आरो बयनावबो माने बुरजाब फेजासे नङा, ओरैनो एसे एसे नेम बायदि। न'खर न'खर बेराय हैनाय जादों। दा जोंनियाव स्पेसियेलि बुंनो थांङोबा ओ सिगां एसे सिगांङाव दंङमोन बे खाम ज'था सेरजाजों एसे खननायफोरा नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव एसे खम जाथ'नानै दं सोलोंगासिनो। माने फ्राय दामग्रा गैयैयाव जोङो केसेटजोंनो दामनानै बैसागु मेथाइफोरखौ मोसानाय मोसानाय जायो आरो। दा बेहाय जों गोबां ओ रंजानाय मोनो जयै बयनिबो न'खर न'खर रावखौबो गिदिर उन्दै सानालसे बोराय बुरै बयबो जायनि न'खराव मोसाहैयो बेनि न'खरनि गासै सोद्रोमाखौनो खुलुमो सनमान लानानै फैयो। गोजोननाय लाबोयो दा बेहायनोसो नंगौ। दा बेहायनो सोरबाफोर जायफोर जौफोर लोंङा बिथांमोननि थाखाय साहा फुदुंनानै होयो। ओ जेरै मेथाइफोर एवो। बै मेथाइ सिथाव नालेंखरनि बा माइब्रानि बेफोर बायदिखौ जा जानो होनाय जायो आरो। जायफोर जौ लोंग्राफ्रा जौजों लोगोसे बिदिनो रायजोनि बेदर रानो नालाय। दा बेफोरजोंनो आलुजों माब्ला थालिर फुल फस्लाफोरजों संनाय जायो। बैसागुआव बेखौनो। एसे माने जानानै गोजोननानै रंजायो आरो।
औ औ औ।
दा बेजों लोगोसे जोंङो। ओ ओरै बायदिबो खालामो। बबेबा बबेबा बोसोराव देग्लाय हास्लाबाखै। आरो। मानसि बैसागो खालिनो। ओ मोन मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेहाय खुनु माबा गैया आरो एरिया हिसाबै हिसाबै धोरोमनि माबा गैया बादा गैया। जायनो खेला गेलेनो गोसो बिथांमोनखौबो जों बरायनानै लाबोनानै ओ खेला होनाय जायो। जेरै हिनजाव। बेनि थाखाय खाबादि गेलेहोनाय। ओ आथिफानि हा बोरि बेबायदि आरो दानि बयजोंबो जेरावबो खुंजानाय जेरै हांसो मेगनखा मेगन खाथेनानै हांसो हमनो होनाय। हमनो होनाय। बैफोरबायदि खे जोङो लायो आरो। आरो हौवासा गथ'फोरनि थाखाय जों हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय जेरै हानद्रेद मिटार खारनाय। दुइस' मिटार खारनाय ओ लं जाम बारनाय। आरो थालिर बिफांआव गा खोनाय। बैसोरबायदि हाबाफारिया जोंनियाव लाजायो आरो।
मोजां। जोबोद मोजां ओ जोंनि साइदावबो इदि एसे एनै सोलियो आरो। बांद्राय सोलियाबाबो।
दा बिदिनो जेब्ला जोंनिथिंजाय ओ रंजानाय ओ जानाय लोंनाय जोबनानै लासै लासै फैयो अब्ला गामियाव जोबनायाव ओ। खेबसे जोबनायनि रंजानो होननानै जों बैसागुनि मुङै फांसनबो खुंनाय जायो। दा बे फांस सनाव बयबो बिबाजै ओ बिनानाव गासैबो जाय जेरै गोसो मोसानो हायो आरो। जोङो केसेटजों दामना हायो। लांदां बैसागु मोस दायो गोबां माने बिदिनो मोसानायनि हाबाफारि लानानै जोङो बैसागुखौ फोजोब हरो आरो लास्ट फांसनाव।
औ औ।
मोजाङानो जोबोद ओरैनो ओ मोसौ थुखैनायाव मा मा होयो आदा मोनथि
नोंगौ जोबोद मोजां सोंथि खालामदों फंबाया। जोंनियाव मो सौ थुखैनायाव। आं जा जा नुदों ओ जे जों गिबियाव। माबा सबाय सबाय गोरान एवनाय होनो जोङो। दा सबाय गोरानाव। जोङो सिबिं होयो। सबाय होयो माइब्रा माइब्राखौ सबाय गोरान एवो। बेयावनो। फान्थाव लाव। हालदै बेसोरखौ होयोनो दनाव लानानै जोङो। लगायनानै लायो। बिनि उनाव जोङो मोसौ। थुखैखांनानै। गलियाव। फोथा फुननाय जायो जेरै हांगार फोथ्था जोङो। टर्स बेटारि नङाबा आथिखालाव बे माबा उननि। थौखौ सैख'नानै। हांगार खालामनाय जायो आरो थाब होनानै। आरो बिनि उनाव ओ। सोरबा इन्दि देथाखौ मोनथाम खाजबनानै। थुयो सोरबाया औवा। खौनो मोनथाम खाजोबनानै थुयो आरो। सोरबाया। खाथि सिनजाखौनो माने गंथाम खाजबनानै। मो लायो आरो। दा बे। नोंनो बे। हांगारखौ मोसौनि मो मोदोमाव खाफालाव मोदोम गासिबो जेराव जेराव थुथावथाव जायगा बेयाव नायनानै थुयो मोसौ थुखैखांनानै दा गासैखौबो बिदि थुखै थांबाय ओ सोरनोबा दुरुं गोदान होनांगौ दंबा दुरुं गो दान गान होबाय बेनिफ्राय गलिनिफ्राय मोसौखौ दिहुन बोनाय जायो दा दिुरुन बोनायाव जोङो बै आं बे एसे आवगायाव बुंदोंमोन जेरै ओ सिबिं सबाय ओरो आरो ओ माइ ख्रानि एवनाय सबाय बेखौ बै हालदै फान्थाव लाव बेखौ ज' लगायनाय खौ मोसौनि मोदोमाव सारनानै जेरै बर'नि खुगा मेथाइ लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौ हौवा जा ओ गिदिर गिदिर जा बे बफोरबायदि मोनसे खुगा मेथाइ दंना औ बेखौ जों खनो आरो जा हायो